नोंथां औ खानादों नोंथां
औ खोनादोंना। ओ नोंथांजों ओ मोनसे टपिक रायलायनो नागिरदोंमोन
रायज्लायनो हागोन नोंथां टपिकखौ बुंब्लानो जाबाय औ
जेनेबा गोदोनि गोदोनि फरायसालि आरो दानि फरायसालि माबायदि जौगादों एबा मायदि फाराग दं बेनि सायाव सावरायनो लादोंमोन
औ औ होनबा औ।
नोंथांमोननि ओनसोलखौ दा माबायदि
फरायसालिफ्रा दा माबायदि आरो गोदो माबायदिमोन एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरैहाय ओ फरायसालि फरायसालि होनबानो जेरै फरायसालिफोरा जेरैबायदि गोदो ओम ओम फोरोंगिरि फोराबो ओ दंबाबो माने एसबां बुरजा गैयामोन
औ
बांसिनानो आरो गोबां फरायनायबो नङामोन गोदोनि फोर फोरोंगिरिफोरा फरायसालिफोराव जाय फोरोंगिरि फोर मावोमोन जेरैहाय मानो होनबा गोदो जेरैहाय जोंनिया ओ समाजाव गोबां रोखोमनि फट लेखाफोरा गोरों सुबुंफोर गैयामोन बेनि थाखाय जाखिनि दंमोन ओ बिथांमोनानो फोरोंहोयोमोन गोबां ओ ओ लेखाफोरा गोरों नङामोनबाबो जाखिनि गावसोर हायो बेखौनो फोरोंहैयोमोन आरो नाथाय दानि फरायसालि फोराव गोबां गोरों गोरा फोरोंगिरिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां आं औ औ गोबां गोबां रोखोमनि जेरैहाय ओ डिग्रि थानाय फोरोंगिरिफोरखौ जोङो नुनो मोनो फरायसालिफोराव आरो गोद जेरैहाय ओ फरायसालियाव माने फरायसालि होनबानो माने जेरै फरायसालियाव जोङो गोदो बेबायदि बाहारफोराव फरायनायखौसो जों बांसिन नुनो मोनोमोन बेबायदि दं। फ गुदिफोराव जिरायनानै फरायनाय खौ बांसिन नुनो मोनोमोन ओ माने फरायसालि होनबा माने मोनसे न' न' बेबायदि गैयामोन गोदो नाथाय दायो। बेबायदि मोजां मोजां ओ फरायसालि न' बानायनानै होन नायफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ गोबां बिल्डिं बा गोबां बेबायदि न'फोरखौ बानायनानै होदों। ओ जाययाव माने मोजां मोजां माने गावबा गाव बिफाननि मोनसे मोनसे ओ ख'था दं बेवहाय ओ जिरायनानै जोङो मोजाङै फरायनो हायो आरो फोरोंगिरिफोराबो गोबां गोरों गोरा बिथांमोनाबो मोजां फोरोङो आरो गोदो जेनेबा दायो जेनेबा ओ टेक्नलजि आरो इन्टारनेटनि जुग नङा होनबा दायो औ बेफोर बेफोरखौ बाहायनानै माने ओ गोबां मोजाङै फोरोंनो हायो। जेरैहाय नोङो माबा मोनसे ओ
माबा मोनसे बाथ्राखौ नोङो मोजां बुजिनो थाखाय जेनेहा लेपटप कम्पिउटारफोरखौ इउस खालामनानै बा प्रजेक्ट तर पेफफोरखौ इउस खालामनानै नानै माने फोरोंगिरिफोरा माने मोजाङै स्क्रिनाव देखायनानै बेखौ सावगारि हिसाबैबो फोरमायनायखौ बा फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेबायदि गोदो गैयामोन गोदोथ' बेबायदि ओ सिलद फोरावसो लिरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। आरो औ नाथाय दा दा बेबायदि नंला दायो ओ बेबायदि जेरैहाय ओ लेपटप कम्पिउटार बा माबा ओ प्रजेक्टरफोरजोंसो माने फोरोंनायखौ जोङो नु नुनो मोनो। आरो गोदो जेनेबा टेबोल जाय आरांगाफोराव गैयामोन नाथाय औ दायो बेफोरखौ नुनो मोनो फरायसालिफोराव आरो ओ गोबां रोखोमनि फरायनायफोरावबो हेफाजाब मोननाय जेरैहाय इन्टारनेटनिफ्राय गोबां रोखोमनि जेरैहाय जोंनि ओ गोबां रोखोमनि इन्टारनेट दं जेरै गुगोल बेबायदि बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय आरो फोरोंगिरिफोरखौबो जोङो माने सोंथि सोंनोबो हाग्रा जाबाय दानि गथ'फोरा जेनैहाय गोदोथ' जेबो रोङामोनबो आरो गिनाय गियोमोन बोन गोदोनि गथ'फोरा खिन्थु दानिफोरा बेबायदि नंला दायो माने बेबायदि गोदान बे आथिखालनि मुगायाव माने इन्टारनेट आरो ओ टेक्न'ल'जिखौ बाहायनानैनो माने गथ'फोराबो गोबां रोंनायबो जाबाय आरो गोबां रोखोमनि जेनेबा माबा मोनसे से टपिक लायो बेफोरनि सोमोन्दै मोजां ओ रोङाबा बेफोरखौ माने स्टाडि खालामनोबा बिथांमोना बेफोरखौ टेक्नलजि बा इन्टारनेट खौ बाहायनानै बिथांमोना सोलोंनानै थाङो आरो फोरोंगिरिखौ सोंथि सोंहैयो। फोरोंगिरियाबो बेफोरनिफ्राय माने नायनानै बेफोरनि ओमफ्राय ओ बुजिनानै बिनि उनावहाय गथ' गथायाइफोरखौ मोजाङै फोरोंनाय खौ जोङो नुनो मोनो दानि गोदान मुगानि फरायसालिफोराव। आरो बियो जोबोद मोजां ओ खोथा नङा होनबा? बेबायदि जानायनि थाखा यनो दिनै आ दिनैनि दानि गथ' गथायाइ ओ माने गथ' फरायसाफोरा गोबां जौगानाय आरो ओ जेनेबा गोदो ओ स्कुलफोराव मोजां गेलेग्रा फोथारबो गैयामोन ना नाथाय दानि ओ गोदान मुगानि फरायसालिफोराव बेबायदि मोजां मो मोजां ओ गेलेग्रा फोथार बानायना होनाय बा गोबां गुबुन गुबुन गेलेनायनि थाखाय गुबुन गुबुन गुबुन ओ आयदानि ओ गेलेनो थाइम थाखाय माने आगजुफोरखौ लाबोना होननाय बेबायदि जेरैहाय स्कुलफोरावनो बेडमिन्टन गेलेनाय बा क्रिकेट गेलेनाय बेबायदिबो ओ आ जायगाफोरखौ थि खालामनानै होनाय बायदिफोरखौ नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि ओ केराटि आरो मेथाइ ओ रोजाबनाय आरो गोबां रोखोमनि मोसानाय बायदिसिनानिबो कमपि थिसन जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि बिबुंथि होनायफोरखौबो फरायसालिफोराव नो फोरोंनायफोर जों दानि मु गानि गथ'फोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव माने माबायदि दायो फरायसालिफोरा? औ जौगादोंना ना गोदोनि बायदिनो दं बिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ फरायसालि होनना बुङोबाथ' गोदोनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव गोबां गोबां जौगाबाय मानोना गोदो गोदाय जोंनि फरायसालियाव फैनो थाखायबो हान्था मेलानि मोजां मोजां राहा गैयामोन जोबोद खस्थ'यै फरायसाफोरा फरायसालियाव फैनो गोनां जायोमोन। नङा होमबा ओ बेनि थाखाय माखासे सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानो गोसो दंब्लाबो माखासे फरायसाफोरा गोसो गोसो थाबाबो थांनो हाया बेफोरबायदि जायोमोन आरो दानि दिनाव नाथाय बेबायदिया गैला। जेरै हान्था मेलानि राहायाबो मोजां जाबाय बेजों लोगोसे थांलाय फैलाय खालामनो जोङो गोबां गोबां गारि मथर मोनसै गोजान जायगायाव फरायहैनो थाखायबो जोङो गारि मथरजों थांनानै फरायहैनो फरायहैनो हायो।
औ।
जेरै कलेज कलेज इउनिभारसिटिफोराव फरायहैनो थाखाय।
औ।
जोंङो गुबुन गुबुनाव थाहैनोबो जों हानाय जाबाय दा।
औ नंगौ आरो गोबां स्कलारशिपफोरबो मोनो औ नंगौ न औ।
गोदो गोदायथ' बैफोरबायदि सुबिदाफ्रा गैयामोन। गोबां जौगा दा गोबां जौगानाय नुनो मोनबाय आरो ना।
औ नंगौ।
आरो। गोदो गोदाय फरायसालि फरायसालिफोरा। गा गामि ओनसोलनि फरायसालिफोरा जेरै। गामिनि माखासे रायजोफोरा खौसे जानानै। बेफोर गायसननायमोन जेबो सरखारारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनामोन।
औ।
दाथ' सरखारारनिफ्राय गासैबो अनसुंथाइखौनो मोनजोबो फराय।
औ औ नंगौ।
ओ बेफोरनि थाखाय गोबां सुबिदा मोनबाय आरो दा।
औ औ नंगौ बेबायदिनो। नोंथाङा ओ बुंनायाबो थारैनो थार बेबायदिनो। जेरैहाय गोदो गोदोथ' बेबायदि मोनामोन। नङा ओमबा गामनि रायजोफोरा। ओ माने बेथन फोरखौ गामिनिफ्राय थिखोनानैसो फोरोंगिरिफोरनो। खौ होनाय जायोमोन नाथाय दायो सरखारनिफ्राय बेफोरबायदि। बिथोनखौ मोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि फरायनायनि सुबिदा जेरै। ओमफाय जोंङो दायो गावनि बिमानि रावजों। जोंनो गावनि बिमानि रावनि आयदाजोंनो। जोंङो पिओइसडि खालामनो हाग्रा जाबाय बा जोंङो। गोजान गोजानाव थांनानै गोबां गिदिर गिदिर इउनिभारसिटिफोर जाबाय जेरैहाय जोंनि आ। आबड'लेण्ड इउनिभारसिटियानो जा बाडिरुगर। ग इउनिभारसिटि जा बा कटन इउनिभारसिटि गुवाहाटी इउनिभारसिटि। जेरैहाय आरो दं जोंनि। तेजपुर इउनिभारसिटि जाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेफोरावबो जोंङो। बर बिजोंजों माने बर' आयदानि सायाव फरायनो हाग्रा जाबाय नंङा होनबा। आरो गोदो जेनेबा। थाखा फैसानिबो जोबोद ओ जोंहा ओ खस्थ जायोमोन बिनि। थाखायनो ओ गोसो जाब्लाबो जोंङो फरायहैनो हायामोन नाथाय दा। नि फरायसालिफोराव जोंङो ओ उम। ओ एडमिसन लानायनिफ्राय हमनानै ओ बेयाव फरायबाय थानाय। सिम जोंङो गोबां रोखोमनि स्कलारशिपफोरखौ मोननो हायो। आरो बेफोरजोंनो जोंङो फरायनो हायो नंङा होनबा आरो मोजां जुदि। फरायनाय बा मोजां नाम्बारजों फरायनो हायोबा। ओ गोबां पारसेन्टेज दिहुनो हायोबा बेफोरखौ फ्रि एडमिसन खालामनाय। बेबो ओ खानतिफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गथ' गथा ओ माने। फरायसाफोरा फरायबाय थानायखौबो जों नुगासिनो। आरो। बेबायदिनो ओ दिनै जोंङो गोबां ओ। जेनेबा फरायनायनि माने गोदोनि फरायसालि आरो दानि फरायसालिनि सोमोन्दै। जोंङो गोबां मिथिनो मोनबाय। आरो माबायदि जौगादों बिनि सोमोन्दैबो जोंङो मिथिनो मोनबाय होमबा समाबो जाबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै
औ औ जागोन औ।